हेलौ।
हेलौ।
हेलौ औ। मारै। औ खुलुमबाय मा खालामदों लोगोआ?
ओरैनो दंङ।
ओरैनो दङ।
ओ नोंथां नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन औ। गरम।
आंहा माबा ओंख्रि संनायनिसो मा होननांगौ। थियारि खालामनायनि खिन्थानो नागिरदोंमोन एसे।
अ नोंथां जोंनि बर हारिनि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै। खोन्थानो सानदों नामा नोंथाङा?
औ औ।
औ दे बिदिब्ला नोंथां एसे फोरमायलांदो।
होमबा आंङो थास' आथिंजों दाउ बेदर ओंख्रि संनायखौनो फोरमायनोसै। सैनोय ने।
औ दे नोंथां।
औ अब्ला जोंङो बिदिबा थास' आथिंजों दाउ बेदर संनोब्लाथ जोंङो फार्स्टाव थास आथिंखौ खानानै लाग्रोनांगोन। बेनिफ्राय बेखौ जोंङो एसे रानफुला खालामनो थाखाय फोराननानैबो दोननाय जायो। सान्दुंङाव दसे अब्लाना बेखौ जिरनायाव बिगुरा मोजांङै खारो। होमब्लाना सायना लानानै जोंङो थास आथिंखौ सायनानै लादो। बेनिफ्राय फारसेथिं दाउखौबो रेडि खालामनानै लादो।
औ।
ओमफ्राय बेनिफ्राय थास' आथिंखौ थास' आथिङाथ' मानो नालाय बेनिखायनो जोङो बेखौ माननायखौ एसे खारहोनो थाखाय जोङो दसे दैयाव सोमनानै संख्रि एसे होदेरनानै दसे दोननो हायो आरो अब्लाना माना बारा
ओ।
खारो बेनिफ्राय जोङो थास' आथिंखौ दसे दोनथ'बाय नालाय सोमनानै अब्लाना जोङो दाउ बेदरखौ एवनानै लानो हासिगोन
औ।
खौ जाननानै साराया गुदुं जायोब्ला थावखौ सेरनानै बानलु संख्रि मस्ला बायदिसिना ख फोरखौ थियारि खालामना लानो हाग्रोबाय बेनिफ्राय दाउखौ सेरदो
औ।
दाउखौ सेरनानै एवनानै लाग्रोदों फार्स्टाव ओमफ्राय उनावहाय एसे दाउआ एसे एवफ्रामना लाखांनानै जोङो थास' आथिंखौ सुखांनानै होसनो हायो दसे एवफानानै से रेबजासे एवना लानांगोन जोङो बेखौ बेनिफ्राय थास' आथिङा जेब्ला एसे रेबो अब्लाना दै गुदुं एसे दुंब्रुद खालामना लानायखौ होनो हायो आरो। दै गुदुंखौ होयोब्ला माने साबसिन जायो आरो। माननाया एसे खम जायो‌। गुसुखौ होयोब्ला माननो नागिरो बांसिनहाय। बेनिफ्राय दैखौ होनानै दसे खोबहाबनानै दोननांगौ आरो। बेनिफ्राय जेब्ला थास' आथिङा रुइयो बेदराबो मोननाय जायो अब्लानानो
अ
खांनानै जानो हासिगोन आरोना बेखौ
औ नोंथां।
दा नोंथाङा नोंथाङाबो मायाबा मोनसे फोरमायदो दे एसे।
औ नोंथां बिदिबा आङो। फाथो आबाद गायनायनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायनोसै।
अ दे दे।
औ फाथो आबाद खालामनो थाखाय जोंहा गिबियावनो ओ हा नांग्रोगौ जायो एबा हा थानांगौ जायो। जोङो सिगाङाव बे हाखौहाय साफा खालायनानै लाग्रो नांगौ ओ जुदि जोंनि बे हायावहाय फा थो बागान खालामगोन हायावहाय जुदि ओ हाग्रा बंग्राफोर दङब्ला जोङो बे हाग्रा बंग्राफोरखौ मोजाङै दानफैस्रांनां गौ नङाब्ला जुदि जोंनि बे ओ फाथो मैगङावहाय जोंनि बे हाग्रा फाथो मैगंङाव हाग्रायाहाय ओ मानला मानलायोबा बेन्दोंफोरा मानलायोबा जोंनि मैगङा मोजां जाया। ओ बिनि थाखाय जोङो फाथोखौ फाथो बेगर बायनानै लाबोनांगोन जोङो बाजारनिफ्राय जेब्ला जोंनि बे हायाहाय ओ। बा हाग्रा दानसांखोन साफा जागोन अब्ला जोङो। जोंनि बे हाखौ जावग्लिनानै दोननांगौ एबा आथिखालनि मुगायावथ' जोङो। ओ ट्रेक्टरफोरसो बाहायनाय नुयो बे ट्रेक्टरनि गेजेरजों जोङो हाफोरखौहाय एवनानै लायो। थिग बाय बेबायदिनो जोङो जोंनि फाथो बागानखौबो आथिखालनि मुगायाव ओ ट्रेक्टरनि हेफाजाबै हालेवनानै लानो हायो। ओ बिदिनो सोरबा सोरबा सु बुंफोरा दाबो ट्रेक्टर बाहाया गाव गावनि आखाइजोंनो खदालजों जावगलिनाय जायो। बे नाथाय जुदि फाथो बागाना बुरजा जायोब्ला एबा गिदिर जायोब्ला जोङो बेखौ खदालजों जावग्लिनो हाया बेखौ ट्रेक्ट'रनि हेफाजाब लानायानो ओ लानांगौ जाखाथारो जेब्ला जोङो हाखौहाय हालेवां हालेवखांगोन अब्ला जोङो बाजारनिफ्राय ओ फाथो बेगरखौ लानानै थांनांगोन बायनानै लानानै थांनांगोन आरो जुदि ओ गामिफोराव एबा न'फोरावनो दंखायोब्लाथ' ओ मोजाङानो जुदि गैयाब्ला जोङो बाजाराव फैनानै जोङो बायनानै लानानै थांनांगोन ओ जेसेबांनाखि ओ जोंनि बे फाथो बोगोन हाया गुवार ओ बिसेबाङाव बिसिबां फाथो बेहरनांगोन बिसिबांखौ जोङो बायनानै लानानै थांनांगोन। बेनि उनाव जोङो बे फाथो फोगोन ओ एबा बागान खालामलगोन हाखौहाय जोङो गोबोरखिबो होनो हायो ओ गोबोरखिया जाबाय जोंनि मिथिंगानि मोनसे ओ जेन'बा मोननाय मोनसे हासार बेवहाय रासायनाारि जेबो लाबायनाय गैया। बेखायनो जोङो बेखौ जोङो‌ गोरान गोबोरखिखौहाय सारनानै होनो हायो। गोरान जुदि जोङो गोथां गोबोरखिखौ होयोब्ला ओ। बे गोबोरखिया ओ गोथां गोबोरखिखौ होयोब्ला जोंनि बे मैगङाहाय मोजां। मोजां जाया। थैलांनोसो नागिरो जोङो बेफोरबायदि गोथां बुस्थुखौ होयोब्ला बिनिखायनो जेसेबां। थि फुराना एबा ओ गोजाम। गोबोरनि हासार। मोनगोन बिसेबांनो जोंनि मैगंफोरा साबसिन जायो थिख बेबायदिनो। नो जोङो फाथो आबादावबो ओ गोरान। गोबोरखिखौसो होनाय जायो बेनि उनाव जोङो गोबोरखि। औ औ नोंथां गोबोरखिखौ जोङो। साननानै होखांनानै जोङो बेवहाय। ओ जोंनि बे। फाथो बेगरखौहाय सारनानै होनांगौ एबा जोङो बेखौ फोनांगौ आखाइजोंनो जोङो बेखौ। खौ ओ जोंनि बे हायावहाय हाया जेसेबां गुवार जोङो बेयाव। लासै लासै फोलांबाय थानांगौ जेब्लानाखि जोंनि बे। बाथो बोनायाहाय ओ सप्तानै एबा। नै सप्ता नङाबा थाम सप्तासोनि उनाव। जोङो बेनिफ्राय एसे एसे। खिलिनाय नुनो मोनगोन ओ बेबायदिनो जुदि बोथोरा मोजां जायोब्ला ओ जोङो जोंनि बे। ओ मैगंखौहाय एबा फाथो आबादाहाय। साबसिन एबा थाबसिन जौनाय। खौ बा जाखांबोनायखौ जों नुनो मोनो जेब्लानाखि फाथ-। थोआ गोजौ ओ एसे गोजौ जागोन अब्ला जोङो बेयावहाय। हाग्राफोरखौ फुनानै होबाय थानांगोन मानोना जोङो मैगंखौ गायनानै दोनबाल' जा- -या जोङो बे मैगंखौहाय जोथोन लानायाबो जोबोद गोनांथार। ओ मैगं बारियाव जेब्ला जों मैगं गायगोन अब्ला जोङो बेयाव थानाय माखासे रज'नाय हाग्राफोरखौ जोङो फुनानै होनांगौ जायो जाहाथे बिसोरो ओ हां मोनो। एबा मोजाङै थांनायावहाय ओ मोजां मोजाङै थांनायावहाय बियो ओ मोजां जायो बेनिखायनो जोङो बेफोरखौबो एसे खेल लानांगौ। आरो एखमबा समाव जोङो हाफोरा जुदि अखा हायाबा खरान जायोब्ला गोरान जाथारोब्ला जोङो दैफोरबो सार- -नानै होफैनांगौ जायो खनफा खननै मानोना बिफांफोरा जेरै गायनानै दोनबानो जाया थिग बेबायदिनो मैगंफोराबो गायनानै दोनबानो जाया जोथोन लानायनायनि गेजेरजोंसो गासिबो आबाद एबा गासिबो ओ जिरादफ्रानो मोजाङै जायो। जेब्ला फाथोआहाय गोजौ गोजौ जागोन एब्ला जाजानाय जागोन जोङो बेखौहाय ओ बिजौखौहाय खेबस'नानै जानाय जायो ओ जोङो बेखौ फाजाबो जायो ओंख्रिबो जायो जोङो बायदि रोखोमनि जानो हायो। ओ जोङो जेब्ला फाथोआहाय मानसिनि समान गोजौ जागोन अब्ला जोङो बे फाथोखौहाय ओ खा- -नानै दोननाय जायो। बे फाथोखौ जोङो खानानै दोननानै नारजि खालामनाय जायो जायखौ बुङो बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि नारजिया जाहैबाय जोंनि बर'नि दोरोङारि मोनसे ओंख्रि बेनि उनाव जोङो ओ फाथो बिफां एबा फाथो आबाद खालायनानै जोङो ओंख्रिल' मोनजाया एबा ओंख्रियावल' जोङो संनानै जानायाव बाहायनाय जाया जोङो बे खौहाय ओ हाथा थाइ बाजाराव एबा खाथि खालानि गलायाव जोङो बेखौहाय हानानै फानैनो हायो जोङो मुथा मुथाबो फाननो हायो। ओ नङाबा जोङो ओरैनो सो ओ बाहाग खालायनानैबो जोङो बेखौ फाननो हायो आरो। जोङो जेब्ला मैगंखौ फानहैगोन अब्ला जोङो बेनिफ्राय रां खामायनो हागोन मानोना आथिखालाव गोबां सुबुङानो बेफोरबायदि आबादखौ खालामनाय जायो, गाव गावनि जिउआवहाय माखासे रांखान्थि यारि जेंनाफोर गोग्लैनायखौहाय सुफुंनो थाखाय आथिखालनि मुगायावबो गोबां जायगायावनो जोंनि बर' न'खराल' नङा गुबुन गुबुन हारियाबो फाथो आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनबाय।
ओ फाथो आबाद मावनानै मोननाय औ नोंथां बे फाथो आबाद मावनानै मोननाय ओ खौ जोङो फानहैयोब्ला जोङो रां मोनो जोङो बे रांखौहाय ओ न'खरावहाय जुदि जोंहा रांखान्थियारि जेंनाफोर गोग्लैदोंबा बे जेंनायावहाय जोङो बेखौहाय बाहायनो हायो एबा जेरै जोंनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय ओ न' बां लुनाय जों बेफोरावहाय गोनां जायोब्ला जोङो बे फैसाखौहाय एसेब्लाबो होदेरनानै जोङो रेहाय मोननो हायो। आरो जोंनि बे फिसा फिसौ इयुन जोलैनि थाखाय जोंङ बे फैसाखौनो दोनथुमलाना नांगौ जायो। ओ फिसाफोरा जेब्ला स्कुलाव बा फरायसालियाव फरायनो थांगोन अब्ला जों अम बे फरायसा ओ फराय गथ'फोरनो थाखायबो जोङो बे फैसा अहाय होनंगौ जायो फैसाखौहाय होनांगौ जायो फिस हिसाबै स्कुलावहाय ओ ओ मासल हिसाबै बेफोरनि जेंनाफोरखौबा जों बेफोरखौहाय सुफुंनो थाखाय जों बे फाथो फाननानैबो रां मोनो नालाय जों बेफोरखौनो बाहायनो हा
औ
बेबायदिनो जोंहा गोबां ओम मोजां मोजां खामानि मावनाय जेन'बा फाथोनि आबादजों जोङो फाथोखौनो खानानै नारजिखौ बानायनानै जों नार्जिखौ फाननोबो हायो। आरो नारजियानो नारजिया बर' हारिनि मोनसे ओंख्रि बियो जोंनि औ आसामाव औ बयजोंबो मिथिसाजानाय मोनसे ओंख्रि जानानै फैबाय। औ मानोना बर' हारिनि बे ओंख्रिखौ जोंनि बे हटेलफोराव बा दखान सहराव जों गोरलैयैनो मोननो हाग्रा जाबाय जायनि जाउनाव गोबां सुबुंफोरानो मिनथिनो हाबाय जे ओ बर' हारिनि बे मोनसे दोरोङारि ओंख्रि होननानै ओ बेबायदिनो जों थाङै थाङै बायनानैबो लाबोनानै संफैनो हायो दानि जुगावथ' जेबो